औ नोंथां नै दा बावैसो जाखांनानै जिरायनानै दं आं नोंथां।
अ नंगौ नामा?
औ नंगौ नोंथां। नोंथाङालाय नोंथाङालाय माथो खालामगासिनो दं नोंथां। नै दा आं ओरैनो जिरायनानै दङ आं नोंथांनाव फंनैसो बाथ्रा सोंनो अ माथो खौरांमोन नोंथां? प्रग्रामाथ' आं नोंथांनियाव बै ओ नंगौ नामा नोंथां? नोंथांआ फैनो सानदों नामा?
औ नोंथां थांनो सानदों आङो।
नोंथांआथ' बाखि लामाखौ मिथिखागौ जानांगौ औ ओमफ्राय मानासाव बेरायनो थाखाय नोंथाङा जिपसिफोर लानांगोन आरोना नोंथां। जायखौ जोङो जिब साफारि होनना बुङो बिदि खालामनो हागोन बेनि थाखाय गिबियाव मा खालाम खालामनांगोन नोङो नोंनि माखासे डकुमेन्सफोरखौ लानानै इन्ट्रिनि बा हाबनो थाखाय मोनसे मुंखौ थिसनना लाग्रोनादों आरो नोंथां। बेजों लोगोसे नोङो सासे गाइदबो लांफानो हायो माने नोंसखौ दोबथिंनो थाखाय। दोबथिंनि थाखाय सासे मानसि लांफानांगोन आरो गाइड जायखौ टुरिस्ट गाइड होनना बुङो औ बिदिनो नोंङो गारिखौ खमैबो गारिनि बेसेना माबासो लानो हागौ थामरोजा बा थामरोजा बाजौसो लानो हागौ आरो नोंथां। औ नों हारसिंबाबो बिदिनो लाखागोन ओमफफ्राय नखरनि सानै साथामबा सोरबा लोगोफोराबाबो बेखिनो लाखागोन आरो माने गारिनि बेसेना ओमफफ्राय नोंथाङा बबे साइडजों हाबनो बेखौबो माबानो हायो जोंहा हाबग्रा लामाया गासै मोनथाम दं। मोनसे जाहैबाय जोंनि नैबे ओ जायखौ थगगां जोंगो-जोंगोल केम्प होनो। थबगां बेजों हाबनो हागोन आरोना बेनिफ्राय हाबनानै माबाजों ओं हागोन मोनसे जोंनि ओरै रुपहि साइखि जे मोनसे जायगा दं बेजों ओंलनो हागोन जायखौ जोङो फुयापारा होनना बुंनाय जायो। औ बिदिनो जोंहा आरो दंबावो मानास डाइरेक्ट मन मोनसे मानास मोन जायगा आरो गेजेर जायगा बेखबो हाबहैनो हायो नोंथां बेजों हाब्ला नोंथाङा माव थांनो होन थांग्रोनांगोन गिबियाव सालबारि जानानै बे बासबारि होननाय जायगासिम थां थांग्रोनांगोन आरो बेनिफ्राय बिदिनो नोंथाङा जिपसिखौ लादो बिदिनो मुं थिसननानै जिबसि आरो लादो ओमफ्राय जुदि नोंथाङा केमेरा बायदिसिनाफोर लांफायोबा बिनि थाखाय एक्सट्रा खरसा लानाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो हाबलांबाय हाबलांनानै हाग्रा गेजेर गेजेर नोंथाङा माखासे औ जुनारफोरखौ बुंनो थाङोब्ला नोंथां नोंथाङा बसिनै मैदेरखौ नुनो मोनगोन गान्दा मैफोर मैसोफोर बिदिनो दाउफोरखौ नुनो मोनगोन आरो ओमफ्राय माखासे बिफांफोराव थाग्रा जुनारफोर जेरै मोख्राफोर नुगोन बिदिनो मान्दाबफोर आरो गावबागाव माखासे बिबांनि जुनारफोर जोंनाव मानासाव थाबोबा बांसिनै मा मा मोख्रा नुनो मोनो होनबा जोङो बे जोंनि माबाजों बासबारिजों हाबोबाथाय थफि गोनां मोख्रा जायखौ जोङो केब लेंगुर होनना बुङो आरोना नोंथां औ नोंथाङा ओरैनो माब्लाफोर फैनो सानदों नोंथां आंथ बे ओ जुलाइ मासनि गिबि सप्तायावनो थांनो सानोदों नोंथां।
सुबुंफोरखौबो लानानै औ
माबाया बन्दसो जाना दंथयो माने बोथोर गैथवा औ नोंथां नोंथाङा हाबनोब्ला सेप्तेम्बर बा अक्टबर दाननिफ्राय बैसागो दानसिमनि माबासेयाव जायो आरो एप्रिल दानसिमाव बिनि गेजेराव हाबोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां नोंथाङा माबाजों ओ बासबारिजों हाबोबा हाबनानै मथंगुरि होननाय मोनसे मानास दैमा सेराव मोनसे जायगा दं बेयाव हाबनानै थाङोबा माखासे जिब जुनारनि माबाफोरखौ नुनो मोनगोन आरो जेनेबा बि जिब जुनारनि गं बायदि सिनाफोरखौ मिउजियाम खालामनानै साजायना दोननाय आरो नोंथां औ बिदिनो मोनसे जायगाजोबो हाबनो हायो जेरै खुख्रुं होनाय साइदि दं मोनसे बे बे साइदजोंबो हाबहैनो हायो आरो नोंथां बे चिरां साइदखि नांजाबनाय नोंथां। औ बिदिनो मानासआ जोंहा मोनब्रै रेन्जफोर मोननो हायो खुख्लुं थाबाय बासबारि थाबाय ओमफाय भुयाफारा थाबाय ओमफ्राय मोनसे दा
मानासआ जोंहा मोनथाम जायगाजों बाहागो रानलायो मोनथाम मान डिस्ट्रिक्ट नायोबाथाय जोंहा जिल्ला हिसाबै नायोबा मोननै जिल्ला बाक्सा आरो चिरां बे मोननै जिल्लाजों रानलायो आरो लोगोसे भुटान हादोरजोंबो बाहागो रानलायो जों जोंनि बे -' भारत हादराव थानाय बा आसाम रायजोनि बाक्सा आरो चिरां जिल्लानिखौ जोङो मानास हायुंयारि हाग्रामा बा हारिमायारि हाग्रामा होनना बुंनाय जायो ओमफ्राय ओजों भुटान हादरजों नांजाबनायखौ जोङो रयेल मानास हाग्रामा होनना बुंनाय जायो आरो ना बिदिनो नोंथाङा नोंथांमोननि खाथिखै दावबायग्रा जायगाफोर दं नामा नोंथां दाबायदि बोथोर समाव ओरैनोथ जोंनिखै बिदि दावबायग्राया बारा बिदि गैया नोंथां आंबो नैबे टावोननि मोनसे जायगायावसो थायो। रङिया होननाय मोनसे जायगायावसो थाहैयो आङो औ नंगौ नामा नों जों ओरैनो गरम बोथोराव ओ ओरैनो थान्दाफोर लानो थाखाय माब माब्लाबा माब्लाबा जोङो भुटानाव थाङो नोंथां अ भुटानाव अबे सायथखै थाङो नोंथां जोङो सान्र्दुप जंखार होननाय मोनसे जायगाथिं थाङो नोंथां औ जाय तामुल
फुरजों हाबनांगौ जायो जेराव थांनो थाखाय औ आं बे जायगाखौ खोनाबाय थायो नाथाय आं थांफेरनाय जायाखै आरोना नोंथां औ नोंथाङा माबोरै थाङो लामाफोरखौ माबोरै थांनांगौ बिनि बागै इसे फोरमायनो हागोन नामा औ नोंथाङा? सानद्रुप जंखार थांनो थाखाय
अ हाइरथजों थाङोब्ला नोंथाङाथ ओ पाठसालानि जाहैबाय नालाय औ पाठसालाथ नङा नोंथां ओजों माबासो ओ सालबारि साइदनिसो नालाय औ नोंथाङा गिबियाव ओ गिबियाव ओ सालबारिनिफ्राय ओंखारबोनानै सुरुपेटा होननाय बे सुरुपेटा होननाय जायगायाव हाइरडाव गाफैनांगोन नोंथां औ
औ बिनि उनाव सुरपेटानिफ्राय नोंङो थां
नोंथाङा पाठसाला जानानै बरमा बरमा जानानै नलबारि नलबारिनिफ्राय रङियायाव थाथनांगोन नोंथां अ रङियानिफ्राय नोंथां आ ओ सान्द्रुप जंखार थांनो थाखाय ओ साहा फारसे दावखोलांनानै नोंथां साहा फारसे औ साहा फारसे ओजों ओ सानजा फारसे थाङोबा नोंथाङा गरेस्वर मोनहैगोन आरो खोला फारसे थाङोबा बायहाथा सारियालि मोनहैगोन अ ओमफाय बबे मोनसे थानांगोन होनदों नोंथाङा नोंथाङा साहा फारसे साहा फारसे जायगाया मा जायगा बे नोंथां साहा फारसे दावखोननाय जायगाया जायगाया बेयाव जोङो मोनगोन थुलसिबारि होन्नाय रङियानिफ्राय औ बे थुलसिबारि बारनानै नोंथाङा मोनहैगोन नरखिथि औ दुवार खुसिनि उनाव नोंथाङा गोजान लामा दावबायनानै खौ मोनहैगोन औ तामुलपुरखौथ नोंथाङा मिथिखायो दा गोदान दिस्थ्रिक्ट जाबाय होन्ना औ मिथिगौ नोंथां गोदान जिल्ला होननानै बे तामुलपुरनिफ्राय बारा गोजान जाया नोंथां औ
दसे थांबानो मोनो गिबियाव जों तामुलपुराव
ओ नोंथाङा ओरैनो दसे ओ साहाफोर लोङोब्ला ओंखामफोर जायोब्ला बेयाव रेस्ट लानानै ओ दसे जिरायनानै औ आरो साहा फारसे दावखोलांफिननांगोन नोंथां ओ
साहा फारसे ओ दावखोलांनानै
नोंथाङा कुमारिकाटा होननाय मोनसे जायगा मोनहैगोन औ नंगौ नामा नोंथां औ कुमारिकाटा होननाय मोनसे जायगा आरो बिनि उनाव ओ नोंथाङा मोनहैगोन ओ जगेसपुर होननाय मोनसे जायगा औ जगेशप मोनसे जायगानिफ्राय दै बारो नोंथाङा सोनाब फारसे उल्थायै दावख्लायनांगोन सोनाब फारसेखै दावख्लायफिनांगोन आरोना औ सोनाबफारसे दावख्लायनांगोन दसे उनाव बै दावख्लायबा नोंथाङा मोनसे जायगा मोनगोन दरंगा होननाय दरंगा औ दरंगा
ओ बिथा ओ बियाव मोनसे दालां दङ दरंआव मोजांथार नायनो गोबां मानसिफोरानो बेयाव बेरायनोबो थाङो ओ साहानि बागानबो दङो बेयाव आरो बै
दरं उम्मनि ब्रिसनिफ्राय जोंङो भुटाननि मा माखासे ओ फेक्ट्रिफोरखौ नुहुरनो मोनो आरो फेक्टरिफोर औ फेक्टरिफोरखौ नुहुरनो मोनो आरो बेयावनो जोंहा मोनसे मेलाबो जायो जायखौ जोंङो दरं मेला होननानै बुंनाय जायो। सा नोंथां आं खोनाफेराखै नोंथां थांफेरनायबो जाया लाय बारा मोजां मिथिया आरो ना। दरंगा मेलाया बियावनो जायो अ जों दरं मोनबाथाय दंरंनिफ्राय दरंनिफ्राय जोङो ओ आरो सोनाबा फैबावनांगोन नोंथां। औ
औ सोनाबा फैयै फैयै जोङो मोनगोन
ओ इन्दु भुटान गेट इन्दु भुटान गेट औ माने भुटानाव हाबग्रा लामा आरोना नोंथां गेट औ बेयावनो जायो माबा ओ बिटिसि ए भारत एबा भुटाननि गेजेराव दे सिन ओ लोगोआरि मेलाया बे जायगायावनो जायो आरो औ इन्दु भुटान मेला होननाय खोनायोना नोंथां बे नामा बेयावनो जायो अ बिथां नोंथांङा भुटानाव हाबनो थाखाय गिबियाव नोंथाङा
ओ
भटार कार्ड नङाबा आधार कार्ड आइडिनटिटि आरो गावनि बेखौ नोंथांङा गेटाव देखायहैनांगोन पास खालामनो थाखाय गेट पास खालामनो थाखाय। औ माने बिसोरनि हादराव हाबनो थाखाय आरो‌ना? औ बिसोरनि हादोराव हाबनो थाखाय बिनि उनाव पास खालामखांनानै नोंथांङा गारिफोर लांदोंबा गारिनि माखासे डुकुमेन्टसखौबो देखायनांगोन अ औ बेनि उनाव ओ जेब्ला बैसोरनि भुटाननि पुलिसफोरा नोंथांनि आइदेन्टिखौ नायखांनायनि उनाव बिजिरखांनायनि उनाव नोंथांखौ हाबनो होयो अब्ला नोंथाङा गारिखौ लानानै सिङाव हाबहैनो हागोन आरोना औ सिङाव हाबहैनायनि उनाव नोंथांङा गोबां जायगा मोनगोन बिदिनो बेरायग्रा नोंथांङा दैमा सेरावबो थांनो हागोन बिदिनो नोंथांङा हाजोफोर खैबो थांनो हागोन आरो बिदिनो मोनसे जायगा दङ ओ बयबो बेयाव थांङो आरो फटक लाहैयो। मा जायगा नोंथां? बेखौ बुङो जांट' फेलरि होनो बिखौ अ।
बियाव माने मन्दिर दंङोआरो गिदि
दिरथार औ बे मनदिराव मानसिफ्रा गोबां फटक लानो थाङो बेनि उनाव दङ मोनसे दङ ओ उम्म मा होनो दोरोंग्रिसु होननाय मोनसे दङ दोरोंग्रिसु अ बेयाव मोनसे वाटारपल पल दङ नोंथां दै बाज्रुम आरोना नोंथां औ दैबाज्रुम बे दैबाज्रुमाव गोबां मानसिफोरानो जोंनि भारतनिफ्राय आरो औ गोबां मानसिफोरानो दुगैनो थाङो नोंथां अ। उम्म बिदिनो दङ मोनसे हटेल दङ नोंथां ओ जेराव मोजां सुइमिं पुल बा दुगैग्रा औ फुख्रि बानायनानै दोननाय दं आरो औ बेयाव गोबां मानसिफोरानो थांनानै दुगैहैयो। औ मोनसे हटेल बियो बे हटेलनि मुङानो जाबाय यजार हटेल औ औ बे हटेलाव गोबां मानसिफोरानो थांनानै दुगैहैयो जोंबो सम सम बे ओ हटेलाव थांनानै दुगैहैयोआरो नोंथां। नंगौ नामा
औ बेयाव जाग्राफोरख खौबो गोबां रोखोमनि मोननाय जायो भुटाननि जानाय लोंनाय नोंथांङा ओ भारतनि जानाय लोंनायखौबो मोनगोन बेयाव भुटाननि जानाय होनोब्ला इमादासि मोनगोन
आरो चावमिन मोनगोन थुखपा मोनगोन बिदिनो आरो नोंथाङा माब्लाबाफोर फैनो सानदों नामा औ नोंथां आं नामखौ खोनाबाय थायो नालाय थांनोथ सानदोंमोन नाथाय नै समायफोरानो मिलायफेराखै मालाबा थांनाय फोर जायोब्ला नोंथांखौनो लोगो हमनानै थांनांगोन नामा नोंथां? औ फैजायो नोंथां औ नोंथाङाबो जोंनि माबायाव नैबे मानासाव फैयोब्ला नोंथाङाबो आंनो फन हरनानै फैनो हागोन माने नोंथांखौ आङो एसे फोरमायना होनो हागोन आरो माखै माखै थाङोब्ला मोजां जागोन। औ नोंथा आंबो नोंथांङा फैयोब्ला आंनाव खनसे फन खालामबानो जाबाय औ नोंथां आंबो नोंथांखौ ओ बै जायगासिनो दोनलां फिनगोन आरो नोंथां औ।